हेलौ!
हेल'!
हेल'।
हेल'! खोनादोंना नोंथां औ- खोनादों नोंथां।
हेलौ। औ खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों ना।
औ गोजोन फुंबिलि समनि नोंथांसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय।
औ। नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ। आं नोंथांजों मोनसे आयदा हिसायाव बा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होननानै आं कल खालामनाय जादों माने।
औ औ, बिदिब्ला मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथाङा?
नंगौ नोंथां जोङो जिब जुनारनि बागै जों सावरायगोन एबा नोंथांमोननि थि जिथुनाखि जिब जुनार रोङोब्लाथाय जोङो न'आव फिजानाय एबा जोङो हाग्रानि जिथु जिब जुनारखौ जों बुजियो नङा होमबा बा नोंथांमोननिथिं मा बायदि नोंथांमोननि खाथि खालायाव बेबादिनो माबा जिब जुनारफोर एबा हाग्रानि बिदिनो बायदिसिना जिब जुनारफोर एबा नुयो नामा एबा नोंथांमोनजों न'आव फिसिजाग्रा जुनार हिसाबै बा मा माखौ फिसिनाय जायो एसेफोर मोननो हागोनामा नोंथाङा?
औ औ नोंथां हागोन नोंथाङा हागोन औ जोंहा जिब जुनार फिसिनाय होनोब्लाथ' जोङो आथिखालाव न'आव फिसिखानाय जिब जुनारनि अनगायैबो हाग्रानिफ्राय जोङो बुथुमनानै लाबोनानै फिसिनायखौबो जोङो नुनो मोनसै आरो आथिखालाव
औ
ओ बिदिनो जोङो न'आव फिसिनाय जिब जुनार होनोब्लाथ' जोङो सैमा अमा बोरमा दाउ हांसो ओ बेफोरखौ जोङो बुंनो हायो ओ बिदिनो जोंहा आरो जोङो न'आव फिसिनाय जिब जुनारनि अनगायैबो जोंहा हाग्रानि ओमफ्राय लाबोनानै जिब जुनार फिसि फैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जेरैहाय जोङो दाउस्रि दाउस्रिखौ जोङो न'आव फिसिखानाय जायो। अेब्लाबो जों बेखौ हाग्रानिफ्राय जोङो बुथुमनानै बेखौ जोङो फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो जेरै जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि जों मोख्रा बायदिफोरखौबो जोङो फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो आथिखालाव बिदिनो जोङो औ न'आव फिसा फिनाय जिब जुनार आरो बेबायदिनो हाग्रानि जिब जुनार फोरा आलादा आलादा रोखोमनि जायो। जेरैहाय औ जेरैहाय जोंनि न'आव फिसिनाय जिब जुनारफोरनि जानाय आदारफोरखौहाय माने जों सुबुंफोरानो बुथुमनानै बा जगायनानै होनो गोनां जायो आरो जेरैहाय जोङो बोरमा मोसौ बायदि फोरनि थाखाय जोङो गांसो बुथुमनानै होनो गोनां जायो बा जोङो बेखौ गांसो गोनां जायगायाव जोङो नो गोनां जायो आरो बिदिनो बुंनो हायो दाउफोरनि बिथिङाव जोङो बुंनो। थाङोब्ला जोङो जेरै बिसोरनो माइ, माइरं ओंखाम बायदिफोर जोङो होनो गोनां जायो आरो
औ
बिदिनो जोङो माने जिब जुनारखौ जोङो न'आव फिसिनायब्लाबो जोङो बिसोरनि जानाय आदारखौ आलादा आलादा रोखोमनि जोङो होनायखौ नुनो मोनो आरो। बिदिनो जोङो बेफोर खौ जिब जुनारफोरखौ आथिखालाव माने रां आरजिनाय बा बिजनेस बेफोरनि बिथिङाव जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो रां आरजिनो थाखाय जेरै
बोरमा अमा दाउ हांसो जोङो न'नि जिब जुनारफोरखौ फिसिनानै जोङो बेखौ देरोब्ला फानहरनाय खौबो जोङो नुनो मोनो आरो बेखौ थोंजोङै खायफाया थोंजोङै फानहरो खायफाया बेखौ गाव गावनो माने ओ बेदर खालामनानै फाननायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो
नंगौ
ओ खायफा खायफाया बेखौ ओ फार्मबो बानायनानै लादों आरो आथिखालाव गोबां रां आरजिनो थाखाय फ्राय माने आथिखालाव न'आव फिसिनाय जिब जुनारफोरखौ फिसिनो थाखाय फार्म बानायनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनो। बिदिनो जोङो माने न'आव फिसिनाय जिब जुनारफोरखौ माने ओ जोङो न'आवनो फिसिनायनि अनगायैबो जोङो माने मोनसे फार्मनि जायगा होनानै गोबां रां आरजिनायनि थाखाय बेखौ ओ जोङो मोनसे सायख'नानै लानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो
औ
ओ बिदिनो जोङो न'आव फिसिनाय जिब जुनार होनोब्ला बिसोर खौ जोङो ओ सुबुंफोरा न'आव फिसिबाय जेला बेखौ जोङो जोथोन लानो गोनां जायो। ओ बिसोरनो जानायनिफ्राय लानानै थानाय बिसोरनो माने जगायनानै होनो गोनां जायो आरो जेरै जोङो दाउफोरनि थाखै दाउनि गन्द्रा अमाफोरनि थाखै आरो मोसौफोरनि थाखाय बेफोरबायदिनो जों माने गुबुन-गुबुन बिसोरनि थानायफोरखौबो जोङो जगायनानै होनायखौ नुनो मोनो आरो
ओ आथिखालाव ओ जोङो न'आव फिसिखानाय जेरै सैमा अमा दाउफोरनि अनगायैबो जोङो ओ सेसा बायदिफोर खौबो जोङो फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो। ओ बिदिनो जोङो बिलाथि एन्जर बेफोरखौबो आथिखालाव फिसिनायखौ नुनो मोनो। बेबायदिनो सैमाफोरखौबो माने जोंनि सुबुंफोरा गोदोनि समाव बे दिसि सैमाखौल फिसियोमोन। नाथाय आथिखालाव ओ बिलाथि सैमा बा गुबुन-गुबुन जायगानि सैमाफोरखौबो जोङो फिसि फैनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो
न'आव फिसिनाय जिब जुनारफोरखौ जोङो माने जोंनि खामानियावबो बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय जोंहा ओ दाउ अमा बोरमा बायदिफोरखौ जोङो जोंनि आलासि दोमसि फैयोब्लाबो जों बेखौ जानायाव बाहायो। आरो जोंहा गोबां सुंस'यो। बेबायदिनो जोङो सैमाफोराबो बा मावजिफोराबो जोंहा माने मावउजिफोरा जेरैहाय जोंहा न'खराव गोबां एन्जरफोर जायोब्ला बियो बेखौहाय बिसोरो सिखार खालामनानै एन्जरखौ गैया खालामो आरो बेजों लोगोसे बे सैमा सैमाया जोंनि न'खौ नेयो होनब्लाबो जोङो खम बुंनाय जानाय नङा मानो होनोब्ला सैमाया माने ओ ओ बायजोआवनो थानानै नेबाय थानाय सोरबा सुबुं फैयोब्लाबो सोंनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। औ नोंथां नोंथाङा बिनि सोमोन्दै जिब जुनार न'आव फिसिग्राफोरनि सोमोन्दै एसे मायबाफोर फोरमायनो सानदों नामा?
नंगौ-नंगौ जोङो जिब जुनार होननानै बुङोबाथाय जोङो न'आव फिजानाय खौ जोङो मिथियो लोगोसे जोंङो हाग्रायाव जिटुनिखि मोननाय माखासे बेनो हाग्रानि होननानै बुङोबा जोङो बिदिनो माखासे बिदिनो मोसा बिदिनो सिंह बेबायदिनो जोङो हाग्रानि अमा बेफोरनो दाउराय माखासे जोङो बेफोरदिनो हाग्रानि बेफोर बु मैफोरखौ जोङो मिथियो जोङो नाथाय जोङो न'आव फिसिजानाय होननानै बुङोबाथाय जोङो बिदिनो मानो होनना बुङो दिनै मोसौ बेखौ जों मिथियो सैमा मावजि बेफोरबायदिनो बोरमा अमा बेफोरखौ फिसिजों फिसियो नाथाय जोङो सैम सैमाया एबा जेरै सुबुं माहारिजों फिसिजाग्रा हिसाबै जोङो सैमा बा माउजिखौ जोङो। फिसियो मानि थाखाय फिसियो होननानै बुंबा बिथांमोना राव रायज्लायनो रोङा थेवब्लाबो बिथांमोना दिनै मानसिनि जिथुनाखि रायज्लायनाय भाव भेसन। बैफोरखौ बुजियो बेनि थाखायनो जोङो बिसोरखौ जोङो फिसिनाय जायो। मावजियो आरो सैमाफोरखौ फोरखौ नंगौ, नंगौ जेन'बा फिसिजानाय जुना जुनार होननानै बुङोब्लाथाय जोङो गोदोनि दिन जोंनि बर' समाज हिसाबै जोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो जों गोदो मासे मानै गामल' जोङो फिसियोमोन माखौ अमाफोरखौ बिदिनो बोरमाफोरखौ नाथाय जों दिनैनि दिनाव जोंनि लाइमोनफोरखौ जों माने बिदिनो बिजनेस हिसाबै फिसिनानै एबा जोङो भाराम हिसाबै फिनानै माने गोबां रांखावरि आयदायाव माने जोङो डेभेलप जानायखौ नुनो मोन्दों। जेरै अमा जेरै अमाखौ जोङनि बर' समाजा गोदो मासे मानैल' फिसियोमोन नाथाय देग्लाय दा दानि समाव जोङो फार्म हिसाबै जेरै ब्रैजि बाजिदि फिसिनानै जोङो माखासे फार्म एबा जोङो बिदिनो जोंनि रांखान्थि आयदायाव जों जौगानायखौ नुनो मोनदों आरो। नंगौ
औ औ
नोंगौ जोङो न'आव फिजानाय होननानै बुङोब्लाथाय बेबायदिनो जोङो बोरमाखौ थिग बेफोरबायदिनो जोङो फिसियो। मानो होनबा गोदो गोदोनिफ्रायनो जों बोरमाखौ फिसियो गोदोनि समाव जोंनि आबै आबौफोरा गोदो मासे मानै गामल' माथाम बेफोरबायदि फिसियोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव माखासे जोंनि माखासे बोराखौ जोङो आबाद हिसाबै फिसियो जेरै फार्म हिसाबै फिसिनानै गोबां रांखान्थि आयदायाव जोङो डेभलप जानायखौ नुनो मोनदों जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ थिग बेफोरबायदिनो जोङो दाफोरखौबो जों बिदिनो फिसियोमोन गोदो मासे मानायल' फियोमोन नाथाय बि जोंनि गेजेराव गोबां फार्म जाबाय दाउनि गामि गंसे गामि मोनसेयावनो मोननै मोनथामनो दाउनि फार्म खुलिनानै बा दाउ फाननानै गोबां गोबां रांखान्थि आयदायाव जौगानायखौ नुनो मोन। थिग बेदिनो न'आव फिसि जानाय हिसाबै जोङो मोसौ होननानै बुंनांगोन जेरै जोंनि जिनाखि मोसौ मोसौ आबाद मावनानैबो जोङो गोबां रांखान्थि आयदायाव जों जौगानो हायो। जेरै मोसौआ मोसौआ मोसौ गोदो जोबोद गोबां मोनबा दा मोसौ मोसौनो जोङो जेनाखि सुबुं अनजिमा बे सुबुं अनजिमाया जबोद खम जाबोदों जोंनि न'आव फिसाग्रा हिसाबै जोङो गोदोनिफ्रायनो जों नंगौ जों मोसौखौ जोङो फिसियो जोंनि बर' समाज हिसाबै जेरै आबाद मावनो थाखाय जोंनो मोसौखौ नांगौ एबा न'आव फिसि जाग्रा जुनार नाथाय दिनैनि दिनाव जोङो नैबे मोसौ निखौ जोङो माने न'खर न'खर फिसिनायखौ माने जोबोद खम नुनो मोन्दों माने जोंनि सुबुंफोरा फिसिबांनो नागिरला नाथाय दिनैनि दिनाव माने मोसौनि जिथुनाखि गाइखेरबो गाइखेरा जोबोद मैल'बान जाबोदोंबा जोबोद दाम जाबोदों जायनि जाहोनाव माने बैफोरखौबो जोङो जुदि फिसियोबाथाय माने माखासे जोङो रांखान्थि आयदायाव जों जौगानो हायो। नोंगौ जोङो बेबायदिनो न'आव फिसिजाग्रा जुनार होननानै बुङोबा बेनो जोङो मैसो मैसोखौबो जोङो मैसोआबो जाथोसे न'आव फिसिजाग्रा जुनार। थिख बिबायदिनो जोङो मैसो मैसोखौबो जोङो बिदिनो फिसियो फिसिनानै बिदिनो गोबां रां मोनो मो-मोननाय बेखौ जों नुनो मोन्दों मैसो जनिफ्रायनो बुं सम बेनो दाउ अमा मोसौ बोरमा बा बिदिनो मैसो पासार जाबोदों बेबायदिनो फानलाय बायलायनि गेजेरजों संसार जाबोदों आरो इयुनावआव जालांबाय थागोन बे न'आव फिसिग्रा न'आव जुनार होननानै थाय जोंनि बर'फोरनि इयाव बेफोरनो गोलैयो आरो जिथुनाखि आं बुंलांबाय। बेनि बेलायावनो नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो गोनांं दंबावो नामा ओमफ्राय जोबथारनाय बेलायाव
अ नोथां आं नोंथाङा जे बुंलांबाय बियो नंगौ बिदिनो जोंहा नोंथाङा मोसौ मैसोनि बागैबो नोंथाङा बुंलांखाबाय गोदोनिफ्रायनो मोसौ मैसो बेफोरखौ माने गोबां फिसिनायखौ नुनो मोनदों। माने जोंहा मोसौखौ जोहा माने न'नि माइनावबा लोखि होननानै जोङो मानिबोनायखौ नुनो मोनदोंमोन आरो बेनिखायनो माने जोंहा ओ मोसौ खौ बयबो फिसियो माने जायनि न'खराव मोसौ गैया बिनियाव लोखि गैयाबा बियो बिसा गोबां गोरिब जायो होननानै माने गोबां फोथायबोनायखौ जोङो खोनानो मोनदोंमोन आरो गोदोनि समाव नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ जोङो नुनो थांलिया आथिखालाव माने न'खर न'ख जोङो मोसौखौबो जोङो नुनो मोनलिया आरो ओ बिदिब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा
नोंगौ नोंथांजों सावरायनायनानै गोजोननाय मोनबाय इयुन समाव नोंथांजों बेफोर बायदिनो सावराय मोनबागोन होननानै मिजिथिनाय जाबाय।
औ औ औ औ दे नोंथां।